हेल'।
औ खोनादों।
खोनाहैदोंना आंनिखौ‌
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामना दं
आंथ' दा ओरैनो दङ नोंथां।
अब्ला फ्रि ना नोंथाङा रायज्लायनो हाग
औ रायलायजायो फ्रि औ।
अब्ला जों जेखुनु मोनसे आयदा लानोसै नङा होमबा नोंथां
औ जायो नोंथां दे
मोनसे आयदा लानानैनो दिनैनि जेनाखि नैबे सम बेखौ सावरायसैलाय
औ जायो नोंनो बुंग्रोदो दे नोंथां आयदाखौ
औ। अब्ला जों गामि ओनसोलाव मा मा फिथाइ मोनो बेफोरखौनो सावरायनोसै नामा नोंथां
जायो नोंथां रायलायजायो बेनो
औ। नोंथाङा बुंग्रोनो बुंग्रोदो नामा मा मा फिथाइ मोनो ओरैनो गामि ओनसोलाव
जोंनि जायगायावथ' बिदिनो दा दैज्लां बोथोरावाथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल लिसु लरग' बिदि मोनो आरोना आरो बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो मेसें बोथोरफोरावथ' बिदिनो जलफाय, थाइस्रि बायदि बायदि बिदिनो मोनो आरो फिथाइ सामथायाइ सफारि जुमब्रा खमला थेङा थुला बिदिनो नोंथांमोननियावलाय मा मा मोनो गामि ओनसोलाव।
जोंनियावबो बेनो नोंथां जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ।
दैज्लां बोथोराव बिदिनो खान्थाल मोनो थाइजौ मोनो ओ बिदिनो लेरख' मोनो लिसु मोनो। बेनोसै आरो नोंथां जोंनि जायगायावबो नोंथांमोननि जायगायाव जेरैबादि मोनो बिदिनो जोंनि जायगायावबो बेफोरखौनो मोननाय जायो दा मेसें बोथोराव नायबा नोंथां बुंनाय बादिनो बिदिनो बिनो जोंनाबो जलफि मोनो थाइस्रि बेफोरनो आरो।
औ
दा बेफोरखौ जोङो माबादि जायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायबावसै नङा होमबा
जायो नोंथां जायो
जानायनि बेलायाव नायोबा जों खान्थालखौ सिगाङावनो जेनेबा जोङो दाननांगौ बे बिगुरखौ सैज्लाबनांगौ नङा होमबा
उम
आरो जों बिनि जेनाखि दानलाबनाय दानलाबनाय लोगो लोगो आथा थायो नालाय
औ।
बे आथाखौ मानि फुगारनानैहाय बा हाग्राफ्राव ओरै फुगारनानैहाय माय बिदिनो। दानखावनो गोनां जायो आरो दानखावनानै आराम बिदिनो बाहाग बाहाग खालामनानै रान्नानै जानो हायो‌ खान्थालखौ दा खान्थाल फिथाइया बिदि जेनेबा मोदोम बिनि मोदोम बा बिसबखौ जानायनि अनगायैबो जों बेगरखौ ओंख्रि जाजायो नङा होमबा नोंथां
ओ नंगौ
औ बेगरखौ जेनेबा मैथाना बेफोरबायदिजोंबो जायो खान्थाल बेगरखौ जोबोद गोथाव जायो। ओरैनोथ' जोङो गोरलै समाव जेनेबा फिथाइफोरखौ ओंख्रि जानायबो नुलायलाङो।
उम
दा नोंथांमोननि जायगाफ्राव बिदिनो थाइजौफोरखौ माबायदि जायो एसे फोरमायदो नोंथां।
जोंनि जायगायावथ' थाइजौखौ बिदिनो गोथाङैबो लगायनाय जायो आरो संख्रि फानलुजोंबो जायो आरो थाइजौ गुबुनखौ बिदिनो जुइस खालामनानैबो लोङो। बिदिनो आरो नोंथां आरो आसार बो बानाय आरो गोरलै गोरलैयाव
औ औ ओरैनोथ' मालाबा मालाबा जों लिसुफोरखौ जेनेबा बिदिनो संख्रि फानलु होनानैबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदि जाफेरदों ना जाफेराखै।
औ जायो नोंथां लिसुखौबो जायो सफारिखौबो जाबावोसो
औ औ ओरैनो सम समफारिखौथ' जेनेबा जों बाजाराव मोनजाफेरबाय नाथाय न'आव खालामनानै नोंथाङा जाफेरबाय नामा बिदि
ओव जाफैबाय नोंथां न'आव बानायनै
अब्लाथ' नोंथाङा जाफेरबायानो होनबानो।
ओव जाफेरबाय नोंथां
बिदिनो जेनेबा जलफिफोर बा थाइस्रि बेफोरनि आसार खालामफेरबाय नामा नोंथाङा।
खालामनायाथ' सिगाङाव खालामदोंमोन नोंथां बिदिनो से केजिसो जानाय खालामदोंमोन आरो नोंथां सिगाङाव दा खालामा नोंथां।
ओरैनोथ' जेनेबा न'आव खालामनाय जेनाखि जलफि बा माबा मोनसे थाइजौ बेफोरनि आस सारा साबसिन जायोना बे बाजाराव फाननाया साबसिन जायो नोंथां
बुंनो थाङोबाथ' न'आव बानायनायाबा साबसिन जायो जेनेबा साथ्रि बाजारनिखौथ' जों नुनो मोनला मा मा होयो मा मा बेसाद होननानै आसार खालामो बेखौथ' नुला नाथाय न'आव बानायनायखौ जों आखाइजों बानायनायनि थाखाय मोजां मोनसिनो आरो
औ-औ-औ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव नायनो थाङोबा जेनेबा जों मुदुम फुलखौबो मोननो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा मोदोमफुलखौ नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा गोथां बा गोमोन बेफोरनि बेफोरखौ बिदि जानानैबो माने ओंख्रि संनानै जायोना जाया नोंथां
जायो नोंथां ओंख्रि संनाबो जायो बिदिनो गोमोन गोथां अखं गोमोनखौ लगायनानैबो जायो ओरैनोबो जायो आरो गोथांखौ ओंख्रि सङो आरो बिदिनो लाब्रा बायदि रोखोम बिदिनो बुट बुट आलु होनानै लाब्रा संनानै जाय आरो
गाहाय नङा होनबा नों -
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा बे गरम बोथोराव खान्थाल जेनाखि आथिखाल बा दा नैबे दैज्लां बोथोर बोथोराव मोननाय खान्थालखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना ना गरमखाय बायो सोरबा सोरबाथ' बुङो नोंथां जेनेबा गरमाव खान्थाल जायोबा रासिन गरम जायो होननानै जाया। नाथाय खान्थालखौ जों गोलोम बोथोरावसो मोनो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा
आंथ' दा उन्दै समावसो जायोमोन आरोना दा जानो सुखुला आरो बांद्राय जाला बायला बिदिनो जायो जानाया बिदिनो एफा एनै बांद्राय जाला आरो दाना
औ नोंथाङा सानो नामा जे जेनेबा गोलोम बोथोरावहाय खान्थालखौ जायोबा रासिन देहानि हाया गरम जायो होननानै नोंथाङा सानो नामा बा मोनदांफेरबाय नामा बिदि।
आं साननानै नायबाथ' मोनदांफेरनायखौनो मोना नोंथां नाथाय सुबुंफोरनि सिगाङाव खोनासो खोनानो मोनो आरो बिदि खान्थाल जायोब्ला गरम मोनो गरम जासिनो होननानै। नाथाय गरम बोथोरावथ' गरमा जाखायो आरो बेखौ सानो आं
औ दा ओरैनो नोंथाङा माबेखौ जाना गोथांसिन मोनो गोमोन ना गोथां‌ खान्थालखौ
खान्थालाथ गोमोनखौ एसे गोथाव मोनो आरो गोमोना गोदैसिन जायो नालाय। मोननायनि थाखाय बेनि थाखाय गोमोनखौ एसे गोथाव गोथाव मोनो आरो गोथांखौ बारा मोजां मोनथ आरो मोनसिना जेनेबा गोमोनखौसो मोजां मोनसिनो गोथांनिफ्राय थाबसिन जानाया जायो आरो। गोथांखौबो एफा एनै नाथाय दा बारा जानो हाला आरो
औ बुंनो थाङोबाथ आंनि बेलायावबो बेनो नोंथां आं गोमोनखौनो साबसिन मोजां मोजां मोनो आरो। दा बे खान्थालनि बेलायाव थांलायबाय नाथाय थाइजौनि बेलायाव नायोबा आं गोथांखौसो साबसिन मोनो। ओमफाय नोंथां जेनेबा आङो गोखै थाइजौ गोथांखौहाय माने लगायनानै जानो गोगोम मोजां मोनो आरो
औ थिं दङ नोंथां नंगौ
नोंथांनि बेलायावलाय माबादि?
आंनाबो गोथांखौ साबसिन मोनो आरोना नोंथां बिदिनो लगायनानै संख्रि फानलु सारनानै जानानै ना मोजां मोना आरो बिदिनो गोमोना मोनले मोनले जायो नालाय बिदिनो बेनि थाखाय जानो बारा एसे बारा बोरैबा मोनो।
औ ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि न बे नआव माने मा मा ओरैनो दा समाव? मोननाय फिथाइ सामथाय दं एसे फोरमायदो नोंथां
जोंनि नआवथ दा थालिर दङ आरो खान्थाल दङ थाइजौ नारेंखल दङ
औ
दाथ थाल-थाइजौआ जोबलांबाय आरो बिदिनो खान्थाल दङ आरोना नोंथाङा आरो दा नारेंखल दङ। थालिर दङ बेनोसै जोंनियाव
ओरैनो जेनेबा फिथाइ सामथायनि बागानफोर नुनो मोनो नामा नोंसिनि ओनसोलफ्राव?
जोंनि ओनसोलावथ बिदिनो खमला बागान दंमोन आरो नोंथां। बारा बिदिनो थालिर बागान दङ थालिर
औ औ
बिदिनोसै जोंनि जायगायाव
फाननायनि बिथिङाव बुङोबा जेनेबा कमलाखौ माबोरै फानो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा?
खमलाखौथ मेसें बोथोरावसो मोनो नालाय जेनेबा गोजां बोथोरफोराव बिदिनो फानहैयो आरो बिदिनो खाथि खालानि बाजाराव बिदिनो गामियावथ गोबाङानो बाजार थायो नालाय। थरफा थरफा गामियाव बिदिनो एफा एफा बाजार थायो फिसा फिसौ बेफोरावनो फानो आरो नोंथां गावजों गाव बायलाय जालाय जानोसै आरो।
औव आं बाजाराव नुनाय बादिबाथ जेनेबा थाइबाफोरजों एक्स शखोमा?
औ बिदिनो थांगोन नोंथां
ओरैनो जेनेबा गामिफ्राव जेनाखि बागान खालामनाय बेफोरावबो माने ओ खमलाफ्रा गोदै जायो नामा नोंथां?
जायो नोंथां लकेल ना लकेलनि माबा थाखाय गोदै जायो अबेबा गोखै जायो आरो नोंथां बेबो फिफां नायै नायैसो जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथां डाइरेक्ट बे खमलाया फिफाङानो मोनखायो ना बेखौ हाननानै थुमनो गोनां जायो नोंथां?
जोंनि जायगायावथ थूमा बिदि जोंनि जायगायाथ लकेल ना बिनि थाखायनो फिफाङावनो मोनो आरो जोंनियाव बिफांनिफ्रायनो मोननानै बिफांनिफ्राय ओरनो हाननानै फानो जायो बिदिनो फालांगि खालामो। बेनोसै नाथाय गुबुन जायगायावहाय थुमो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो हाथाय बाजारफोराव टाउनफ्राव फाननायफ्रा थुमनाय लकेलखौथ' सिनायखायोना नोंथां लकेलफ्रा आलदा आलदा रोखोमनि जाखायो थुननाया आलदा रोखोमनि जाखायो। बेनो आरो नोंथां।
दा होमब्ला जोङो जेनेबा फिथाइ सामथायखौहाय बोथोर लानानै जेनेबा बोथोर गोबां फिथाइ मोनो दा बेफोर फिथाइफोरखौ जेनेबा जों नायनो थाङोब्ला जों गामि ओनसोलावहाय गोबां रांखान्थि जौगानाय बा मुलाम्फा मोननाय बेफोरखौबो मोननो हायोना नोंथां।?
औ नंगौ नंगौ।
जेनेबा खान्थाल फिथाइ बेफोरखौबो जोङो जानायनि अनगायैबो जेनेबा फानहैनाय बेफोरबायाददि जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो। बेफोर जेनाखि फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ फाननानै जेनेबा गुबुन जिराद नांगौ जानाय बेफोरखौ जों बायनानै सुफुंनाय जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो नङा ओनबा नों दा होमबा नोंथां नै जोंना माथो समा फैयै फैयै जि मिनिटआनो जानोसै
अ नंगौ ओमबा दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों जेनेबा बे नैबे समाव रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
ए मोजांबो मोजां मोनो नोंथांनिसिम नोंथांजों रायजलायनानै। दे अब्ला नोंथां दोनथसै नामा दे